हेल'
अ
खोनादोंना औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं
अह आं दासान्दि ओरैनो दोङो ओह नोंथां औ नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना बेनोदि ओ जोंनि नैबे ओनसोलाव मोननाय जिथु ना आरो बेखौ बेफोर नाखौ माबोरै गुरो आरो माजों हमो मा-मा मुंनि मा दोङो ना दोङो बेफोरखौ नोंथांजों आङो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा स सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बुं-बुंनो हागोनना जे जोंनाव मा रोखोमनि ना मोनो आरो बेखौ मा-माजों हमनाय जायो
औ ओह जोंनियाथ' दा दैमाफोराव गोबां ना दं बिदिनो ओह नाथुर ना फिथ्रिगि ना बैथा ना बालाबोथि आरो ना गोलाव होनो आरो मागुर ना सिंगि ना बिदिनो बायदि बायदि नाफोर दं बे जोङो दुब्लि दैमायाव गुरनानै मोनो बिदिनो ना सद ना सट होनाय होनो बेजोंबो सद होनानै मोननाय जायो आरो जेखाय गुरनानै मोननाय जायो जेंगायजोंबो गुरनानै मोननाय जायो आरो जेफोरजोंबो सारनानै मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो जे होनो जे बोग्रा जे बेजोंबो जोङो नाफोरखौ हावथेनानै बोनानै मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ना मोननाय जायो आरो मा माजों जेन'बा सानानै लाबो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां
औ हागोन नोंथां ना होनना बुंङोबा जों बे नाखौ मोननै जायगायाव मोननाय जायो जेरैहाय जोङो दैमायावबो मोनो आरो दा जेब्ला जोंना दैज्लां
औ। हेलौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ।
सिगाङावनो
औ।
खा बेफोरखौ हेबना लानाय जायो।
औ।
दा बेखौ औवानिफ्राय हेबो जोङो। सेन आरो ख'खा बे बेजोंबो जोङो ओ दुब्लि फोथाराव सानानै जोङो बेबायदिनो गोबां ना नाङो जेरै फिथिग्रि ना, बाला खुद्रख मावा ओ थुरि बामि। बेफोरबायदि गोबां जाथोनि बा गोबां बा नाङो। ओ आरो जोंहा फाख खि होननायबो दोङो बे खासियावबो जोङो ओ बेबायदि सें, गोरि बेफोर नाङो।
जोङो हाथायाव बायना मोननाय जिथु लाङि बे लाङिफोरखौबो सानानै ओ बिदिनो ओ ना थुरि आरो फिथिग्रि ना ओ ना गोलाव बेफोरबो नाङो आरो बेबादिनो जोंहा जाम्फै जाना थायो जेब्ला आरो माइआ जोंना मोनो बै माइ फोथाराव बेबादिनो जों आखाइजोंबो हमनाय जायो आरो नाखो। आरो बेयाव जोङो एसे बेबादि नुयो। जेरैहाय ओ आइजोफोरा थांनानैे ओ खाइ लानानै बे नाखौ गुरहैयो, आरो बेयाव दां हमनानैबो हमनानैबो जों मोननाय जायो। बेबायदिनो गोबां बायदिसिना, ओ गोरि सें मागुर बेबायदिखो मोननाय जायो आरो दा बेनिफ्राय नोंथां आं बे सोंनो सानदों जे जोंहा बेफोरबायदि सरासनस्रा दैमा आरो दुब्लियाव मोननाय नायाथ' दोङोआनो, दा थिग बेबायदिनो ओ जों ना फिसिनाय नाबोथ' जोंहा दोङो बे फिसिनाय, नानि मादाव ओ नोंथाङा मिथिगौ नामा? मा मा नाखौ फिसिनाय जायो जोङो फ'ख्रियाव। ओ बेखौ नोंथाङा मुंफोरखौ, खोनथानो हागोन नामा?
औ दा आं बारा गोबां मिथिया नाथाय जिखिनि मिथियो नोंथांनो एसे फोरमायना होनिसै आङो। ओ जोङो रौनाखौ, फिसिनाय जायो आरो बिदिनो कमल काट ना आरो ओ थाइलेन्द ना आरो बिदिनो ओ बिदिनो गोबां, गोबां ना दं आं बारा ओरै मिथिस्लाबा नोंथाङा मिथिगौबा एसे बुंना आरो नोंथां,
औ हागोन आ फख्रियाव फिसिनाय होनना बुंङोबा जेरै जोंहा नोंथाङा बुंनाय बायदि, रौ मिरखायानो गाहाय आरो बिनि उनावहाय, जोंहा कमन काट दङ, बेनिफ्राय रुपसान्दा दङो, आरो ग्रास काप दोङो, आरो बेबायदिनो भौ दङ आरो बेबायदिनो जोंहा सिलफार दोङो, गोबां बेबायदिनो ना दङ। जों फख्रियाव हेंगारनो हानाय आरो पंकस ना दङ, दा आरो बेयाव जों हा फख्रियाव हेंगारनायाव आदार हिसाबै, जोङो ओ मोननै रो रोखोमनि आदार जानायखौ जों नुयो। जेरैहाय जोंहा- ग्रासकाट ना होनना बुंङोबा बे ग्रायसकाथ नाया जोंनि फख्रियाव थानाय हा- हाग्राखौबो जानानै देरो आरो बेयाव जोंङो बिसोरनो जोंनि थालिर दंफां बे थालिर दंफांनि गोथां-गोथां बिलाइखौ हाननानै होयो फख्रियाव। अब्ला बिसोरो थालिर गोथां बिलाइखौ जानानैबो देरो। बे ग्रासकाट नाया आरो जोंङो रौ मिर कानि होनना बुंङोबा बिसोरनो जेरैहाय जोंहा बेसरनिफ्राय मोननाय बेस रसाबा बे बेसर साबाखौ होनाय जायो आरो जों ओ माइनिफ्राय सौना मोननाय बे गुन्दैखौबो होनाय जायो। आरो बेबादिनो ओ बायना मोननाय जिथु नानि आदार बेफोरखौबो होनाय जायो आरो मोनसे रोखोमनि नाबो जों मोनो जिहेतु जोंहा सरासनस्रायै बायदिसिना गोथां बेबादिनो दाउनि बिबु बा बेबादिनो एम्बु बेफोरबायदिखौ जानाय जितु थाइलेण्ड मागुर होनना बुङो जों, बे टालियेन मा गुरा जोंहा बेदरबो जायो बिसोरो। जों बिसोरनो ओ गेसाव मुवा होनाय जायो। आरो थिग बेबादिनो बैफोर गासैबो नानोनो आरो जों माबा मोनसे जिथु मोसौनि खि होनना बुंङो जोंङो आ बे मोसौनि गोबोर गोबोरखौबो होनाय जायो ए फख्रियाव बेबायदिनो जोंङो फुख्रिनि इनायनानै बेखिनि आदारखौ जों होनाय जायो आरो फुख्रियाव फिसियोब्ला । दा बेनिफ्राय दा नोंथांनो आं सोंनो सानदो से जोंङो फख्रिनि ना इ अनगायै आं जोंनाव मोननाय सरासनस्रा नानि मुं आ बागै सोंगोन । बे नाखौ सिथु जोंहा बोथिया ना होनना बुंङो बै-बै खिया नाया आ बेखौ माजो संङोबा बांसिन गोथाव जायो आरो बेखौ माबोरै सङो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बे बोथिया नानि बागै ।
औ नोंथां हागोन ओ बोथिया नाखौथ' गोबांजोंनो जाजायो बिदिनो ओ मैथाजों संबाथाय आं जोबोद गोथावसिन मोननाय जायो आरो बिदिनो दालि ओंख्रिफोरावबो संबा जोबोद गोथाव जायो होदेरनानै बिदिनो मैथाजों संबोब्लाथाय जोंङो बैथिया ना खौ मोजांङै सुनानै लाग्रोगोन बेयावथ' जेबो बिगुथ थाया नालाय बिगुथ पिउरायक' गारलायनाङा औ बिदिनो बेखौ संख्रि ओ खायफा खायफा संख्रि होनानै बिखौ बुथारनानै लाग्रोयो । ओ अब्लाना बिनि बिजालफोर बाहाय थायो नालाय बेफोर खारो नालाय ग संख्रि होनानै साफा सुानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ एवफ्रामग्रोना लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय जोङो मोजां एवफ्रामना लानानै जोङो मैथाखौ ओ एवनांगोन मैथाखौ एवनानै बिदिनो मैथाया गेब्लेेजोबब्लाथाय जोङो बे नाखौ होना नांगोन आरो । बिदिनो ओ बानल' पियासफोर होनानै फार्स्टावनो होग्रोना लाग्रोबाय बिनि उनावहाय मैथाखौ होना होबाय बिनि उनाव दै होबाय दै होनानै बे ना एवफ्रामना लानायखौ गारस'नानै होबाय आरो बिदिनो ओ दसेस चोम गोदौहोनानै ओ बाहारोसि थेब थेब खालामनानै बिदिनो खांनानै जोङो जानो हायो आरो ।
औ ।
औ आरो नोंथाङा बिदिनो दैमायाव ओ दैमानि नाफोरखौ मा मा नाखौ जानानै मोजां मोनो? नोंथाङा ।
औ दैमानि ना होनना बुङोबा ओ आं मोजां मोननाय होनना बुङोबा थ' जोंहा दैमायाव मोनसे मोजां ना मोनो ओ जाय बेखौ जों बामिना होनना बुङो बे बामिनाया ओ जोंहा जोबोद गोथाव जायो बे बामिनाखौ जोङो ओ जेब्ला बे। बा बामिनानि ओ बेयो गोदोर जायो बे बामिनाया ओ। फिसा बामिनाया एसे। एसेबां जोंहा गोथाव जाया। गोदोर बामिनाया जोंहा गो गोथाव जायो। बेखौ जोङो दैमायाव। ओ औवानि मुरा बायदियाव ओ हासुं बायदिसियाव जोङो हाबना थानाय। बेखौ नुयो आरो बेनिफ्रायनो जोङो बेखौ मोननाय जायो आरो बांसिन औवा मुरा हासुंफोराव दा बे बामि नाखौ ओ जोबोद गोथाव मोननाय जायो आरो। बे बामि ना औ। बेबामिनाखौ जोङो बेबायदिनो ओ जोंहा। औवा गोजानानि आसार बानायनाय बेफोरदो संङोब्ला आरो बेखौ जों हालुदोबो जानो हायो। थिग बेबादिनो। जों बामिनिखो ओ बेबादि गोबां रोखोमनि ओंख्रिदोबो जाजायो। आंनि जिथु फेभरेट। ना बे दैमायाव मोननाय। बेनो आरो नोंथांङा दानि जितु बुंलांनाय बोथिया ना बे बो थिया नायाबोथ' गोबां जोंहा गोथावआनो आरो बेसेन गोसा हिसाबैबो जों मिथिगोन बे थिया नाखौ औ बेबो जोबोद गोथावना आरो जोंहा बेबायदि ना नि बेबो नायावनो गोलैयो जायखौ जोङो बुङो ओ गांजेमा बे गांजे औ बे गांजेमाखौ नोंथाङा बयाफोर मालाबाफोर मोनफेरदोंबा नुफैदों नामा?
गुरनो थांनाय एबा जाम्फैफोराव जोङो ना हमनो थांनाय बेफोराव जोङो गांजेमाखौ मोननाय जायो आरो इदिनो ओ गां जेंमायाथ' बिदि जानला माला थाफेरा नालाय बिदिनो अबेबा मासे मानै थाफलांबायबा जोङो बे खौ मोननाय जायो आरो नोंथां
औ बेखौ आरो मा महरै जानाय जायो बेखौ नोंथां फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ बेखौ जोङो बाथोन देनानै बांसिन सुबुंफोरखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनदों आरो बिदि दिनो बाथोन देना बांसिन जायो आरो जोङो ओ औ बियो दाथ' दैलां बोथोरना बिदिनो दुब्रिफोरावबो बियो बिदै दैनानै ओ दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो गोदो गोदायहाय बांसिन बिदिनो दुब्लिफोराव बिदै दैनानै बिदिनो ओ फिसा जानानै गोदोर जायोमोन आरो। आथिखालाव दा टरजों ओ दुब्लिफोरखौबो एवहोलांबाय नालाय बिदिनो बारा जों नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ औ औ नों नोंथांजों जिथु बे ना हमनाय आरो ना नि बागै सावरायनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोननाय थाबाय
औ नोंथां
नोंथांजों ओ उनावहो सावरायनो मोनफिनगौखौ आं आसा खालामनाय थाबाय।
बिदिब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे।